खारना?
औ खोनाबाय।
औ फंबाय खोनादों?
ओ
अ मोजां ना?
मोजाङानो मोजालाय।
उम उम उम ओमफ्राय बबेयाव दं दालाय?
आं ब'र' बाजाराव दंफैयो।
बर' बाजाराव गथ'फोरखौ लायदों? गथ'फोरखौ ए गथ'फोरखौ लांलाय लाबोलाय खालामो नामा मायो नोंलाय?
ओम खनसेनो लांखानोसै फुरखा सोलिगासिनो दं।
फुरखा जागासिनो ना?
उम।
हे आंबो हाथायावसो थांनो नागिरदोंमोन। थांनाय जागोना जालाथाय सान्दुंसो दुंलायलांबाय।
ए ओम माबा लाय नायदो?
माबालायनो माने, ना गोरान लायनो नागिरदोंमोनलां।
ए उम।
थास' बिबारजों जानो थास' आयथिंजों जानो।
ओ
लखेल ना गोरान मोनोना?
उम बाजाराव मोनो।
बाजाराव उम ओमफ्राय ओरैनो खौरांफोरा माबोरै?
गोरोंफ्राथ' माथो होनबावनो बिदिनो मोजां मोजांखौनो ओम मोजांखौनो होनबाय आं।
उम। दा बेसे जाखो थायेमालाय ओ। ओ दि दि जायो दे।
दा दैज्लां बोथोर ना?
ओम ओम ओम गायनाय फुनाया माबोरै नोंसालाया ओमफ्राय? माइफोर गायोना गैयामोन?
माइखो एबार गायासैलां।
एबार गाहामैनो?
ओहोम
सिगाङाव गायदोंमोनथ' ने?
सिगाङाव खनसे गायदोंमोन बिराद खस्थ' मोनदों आङो आयला अखाबो हायाखैमोन। बिराद गिख' खरान होदोंमोन। ओरैबायदि सान्दुं दुंदोंमोन गरमानो बाब ब्रैजि स्नि ब्रैजिदाइन गाहाम थांदोंमोन माबाया।
ओम ओम नोंथ' हालेवनो रोंखायो ने नांगोलजों हालेवनो रोङो।
हालोवनोलाय रोङो रोंनाया रोंबालाय दालाय अबाव खामानि जाबावनो।
ओ ओ माइ गायनायनि सिगां फास्त गिबि खेब हालेव जेननाय खौ मा होनो बर'नि? हाल एवजेननाय माने हाखौ एवखुजेननाय फार्स्ट माइ गायनो थाख ए सामार होनाय माने खारायनाय आरो फास्ट हाल एवनाय खौ खारायनाय होननानै बुङो ओ- ओमफ्राय गिबि खेब गिबि खेबनि उनाव जोंहा सामार होयो। आमफ्राय बिनि उनाव जोबथारनायाव माइ गायनोसै जेनेबा हाब्रु खालामबाय माइ गायनो थाखाय हाब्रु खालामनाय हाखौ मा होनो होनना बुङो ना हाल एवनाय हाखौ मा होनो ना बर' होनाय बर' होबाथाय गायजाबाय आरो आलिफोरथ' दाननो रोंखायो ने
ए रोंजोबो
ओ दानि दिनावलाय हाल एवनायानो जाला माथो ने आंबो सिगां समावसो एसे एनै हाल एवसाबबाय बायोमोनलै एसे एनै हाल एव साबबायबायोमोन आं गोदो ओमफ्राय दाथ' गैला ए बुहुद गोबावसै दाथ' आलिफोरखौनो खोनोबो हानाय नंला दाननोबो हानाय नंला खोमा मेंसिगोन एसे एसे
उम उम खस्थ'लै आलि खोनाय दाननाया बिराद बोलो बोलो नांगौना
बोलो नांगौ आरो दाफोनाफ्रालाय
उम
खदाल जावनो रोङाबा आरो नोङो बे आलि खोनायाव नोङो जावख'नो रोङाबाथाय मा जायो बै हाया नों खदाल जावनाय दैया साफा मोखांआव दाइरेक्ट स्राव बारस्रावो दाननो रोङाबा आरो जोबोर गोरा गोरा माबायोबा आबाद मावनायावबो खस्थ' अ बहुतनो खस्थ'नि फिथाइआ गोदै होननाय बायदि नो मावनो हायोब्लालाय मोजाङैनो मोनो
उम
नोंसिनिया गायबा जागौमोनथ' माइया सिगाङावथ' जादोंमोन ना जिङाव गायनाया
जायो जानाया आरो ओरै मैदेर मैदेरफ्राबो दिसताब जायोना जोंना लामाथार थांलाय फैलाय ना
फोर लाबायबायोबा गायफिनजानो हासिगोन गायफिननानै दाथ'
हालौ
औ एसे एनै न'खर नायग्रा मानसि गैयाब्ला हायालै
हाजिराफोरजोंबा गैया मिलाया
मिलाया बांसिनसो एखमबा खहासो जानो नागिरो
खहा जादोंब्रा आङो सिगाङाव फास्त गायनाय फास्ट गायनायाव ओमफ्राय
उम
ओइ बिदिबालाय बोरै गायनोलै होननानै गायासै आङो
उम
बांद्राय माबा जानानै
उम उम
दानिया हाजिराफ्राबो आरो नांगौ बायदि मोनाना मालाय खारजोबो गोजान गोजानाव गारि लानानै सिगांग्रो हमखानांगौ राय्लायखानांगौ आरो बोथोराबा बे टाइमाव उम बोथोराव बे टाइमाव अखा हागोन ना हाया
उम उम
ओइ फारफ्रोमजों सानजोनांगौ ख'फ्रानाव लेजोबनो नांगिरलाय
नड़ाबा माथो माने एसे रांफोरखौ जमा लाखिखानानै खेबसेनो खामानिखौ मावबासो स्र' जायो ने नङाबा दिनै एसे से गाबोन एसेबाथाय बे मिलायहैनो हाला आरो गोब्राब जाबाय
देग्लायसो ओ देग्लायसो बोथोरा एसे मोजां सुबिदा होबावबाय अखाया एसे मोजां जादोंना एबार एसे
बांसिन थाना आरो अखाया हादों उम एसे बोरि फोर हाफोरखौबो गायनो मोनगोन एबार जायफोर हालेवखानानै दोनदों बिसोरनिया दैया थागोन ना
ए उम एबार बैसागनिफ्राय हानाय जाबायना बिराद
ओम जों बर'फोरालाय गुबैयै आबाद मावनानै जाग्रा गायना फुनानै जाग्रा हिसाबैलाय गायनानै फुनानै जा जाथारनांगौ जायो
ओम ओम
खस्थ' जोंथ' जेनेबा जों सा ओनसोलनि मानसि ओरै खोला ओनसोलनि मानसिफ्राथ' गोबां एखनब्ला समाव खामानि मावना नि थाखाय लामाया आन्दायोना माइजोंनो बिसोरो माइनि आबादजोंनो जानो गोनां जायो
ओ
माखासे संख्रि फानलुखौनो होनदो थाव बायदिसिना दा गासै बुस्थुखौनो बिसोरो मा खालामो माइनि आबादजोंनो बोखांनानै फान फाननानै बिदिनो संख्रि फानलु गाैबो गाननाय जोमनाय फरायनाय लिरनाय गासिबखौबो सोलिनो गोनां जायो आरो
ओम
बिसिनाव माने बाहेराफोर खामानि मोननो नागिरा बांद्राय
ओ
जायगा लायै जायगा गोबां दंना बिदि
ओम
ओरैनो जोंथ' माइफोरखौलाय गायनो हायोब्ला मोनजायो आर आरो ने न'खरनि ओरैनो आंथ' बै ओरैनो माइब्राफोरखौ इसेसो गायनो हाबो बेफोरबायदि सानो जोंनियावबो ओै जोंनि न खा स्र्रि स्रा गायदों न'खरसेया गायदों आरो बिस्रा दाखालि गायखांबाय माइ मोजां ओरैनो मा मा माइ गायखोथाय
ओम
आंबो नायनाय जायाखै
ओम आं माबासो सबायसो फोनोसै
आंबो आंबो फोनो नागिरदों एसे दङ आंनाबो फोनांगौ सोनाबजों
ओम ओम
बे सबाइ फाग्लाना मा होनो बेखौनो फोलाबायनानै दोननांसिगोन
सबाइ फालायानो मोजां
औ
ओम एखदम फिनसे हालेवहोदो
ओम
फिसि ओमफ्राय हाग्रा थाबा फिननै होनांगौ आरो
फार्स्टाव नोङो खारायग्रोदो दा खारायनाय समावनो ओमफ्राय नों सारदो ओमफ्राय डाइरेक्टनो फिनिसिंल' होना होदो
ओम नङा जुदि बे गांसो गांसोल' थानायबा डाइरेक्ट फोनानै डाइरेक्ट फोनानै सायाव फोनानै हालौल' होनांगौ। फिनसेयावनो जायो आं बिदिसो आं बिदिसो खालामो माबा हाग्रा गैयिखौ।
ओ आंनावबो हाग्रा गैया माने गांसोखासो। मोसौ खाबाय थाखानाय लांदांखा आरो मोसौ खाबाय थाखानाय लांदांखासो मोजां आंबो बिदिनो नैबे सान्दुं दुंबाय थायोबाथ' आसार मासनिफ्रायनो फोजाबाय।
ओम
आसारा औ आसाराथ' नै हाबबायना आसार सार मास जोबनायालागै ओमफ्राय गेजेरफोरनिफ्रायनो फोजायो दे बुंलाय।
जुलाइ जुलाइ गेजेरफोरनिफ्रायनो माबानो हायो।
ओ ओ जुलाइ गेजेरफोरनिफ्रायनो।
उम।
माने बांद्राय एखमब्ला समाव बोथोर गिबि फोयोब्लाबो दै बाना जाहैयोना बे समाव नैबे सावन भाद्र' समाव बिराद गिदिर गिदिर दै बाना जायोना बे समाव थैब्र' हैैजोबोलाय।
बे गोरलै समाव माबानोलै इसेयावनो थैथारो बे फोनानै सप्तासे सप्तासेसो ओ जि सानसो बे एकदम मोजां थानो मोननांगौ।
औ औ
बे टाइमाव अखा हाबाथाय सेवला जोब्बायबो।
उम। दैनि सिङाव दैनि सिङाव थानाय जाबाथाय दैनि दुंनायजों
उम उम।
माने बेखायनो अखायाबो बेसेबां हायोब्लाबो माने जुब जुब हानाय लोगो माने स्रां जानांगौ आरो माने दैया दबा थानाय जानो नाङा आरो। हेलाबा जायो एै दबा थादोंबाथाय थैबाय आरो बियो गैला। जोंना दै थायोलै जोंनियाबो। दै थाजोबो बोसोरसेखालि आं बिदिनो फाथो फोबाय आरोखि आंथ' फोफेरा, बैसिनि जोंनि साहाथिंजायनि सासे आमाइखौ फोहोबाय आङो फाथो फोहोबाय दाना दैयानो दै थागासिनो थागासिनो गैया मोन
फाथो आबो बिराद खस्थ'लै माथो।
खस्थ' नङाबा माने ओ सोमहैनो मोनाब्लाबो आं सान्दोंमोन माने दालफ्रावनो फाननो हानाय आरोखि देनां बिफाङावनो दोर हसिखा फाननानै बिदि सानदोंमोन आं थांङै थुङै गैया मोनखायासैनो। बिदि जादों। ओमफ्राय बेखायनो नमासखारारलै आङो फोआसेैबो आङो नांगौबा हाया आंनिया दा ओरैनोसो सेम थायो एखमबा ओमफ्राय एबाराव फोनो नागिरदों आं सबाय। एसे गयफोर गायदोंमोन गय गायनायाबो नै माथो नायनाय जाया बानो बोरमा मोसौ हाबो गुबुनफोरनि सिफायलांजोबो बिफांफोर मानि गाय सेस नस्थ' जायो माथो। बेखायनो न'फ्राव बिराद खस्थ' उम गय फोथांनो थान जाबायलै गयफ्रा जानो नागिरला। सिगां समफ्राव गायलाबायबानो जायोमोन दानिया गायनानै दोनबाबो जाला माथो बिराद खस्थ' मोनबाय।
उम। सिगाङाव जायफोर गायनानै लानो हाबाय बिसोरो देरहा गबाय।
उम। आबाद मावनायाबो खस्थ' दंलै बुहुद खस्थ'सै। नोङो रां गावा रांखावरि गैखायाबा नोङो रांखावरि मोजां गारनो हायाब्ला बिराद थान जायो दानिया खिथि बा थि बोखांनो थाखायबाबो आरो। एसेै मावनो मोनोबालाय
खरस खौ गारजोब खाथारनांगौ‌।
ओ फार्स्टआव बेसेबांखिनि नों मोनगोन बैनि इसिबांल' जायो एखमबाथ' नोङो ओरैनोहाय खेथि मावनानै ग्रोबल' मोनहैफिननो आरोखि। बेफोरबायदि जाहैयो खायसे बायदिनिखौथ' नुयोना? ओ समान स मान बे बेसेबां थाखा थांदोंमोन बेखिनि थाखा मोनफिननाय बेफोरबायदिल' जाहैयो आरो‌।
उम।
ओमफ्राय बाखि ओरैनो दस्रा गुबुन रावफ्रा माबोरै? सोर सोर माबाफोरखौ जोंनि माबायाथ' ओ जोंहाथ' गोदो राजाफोरबो दंमोनलै फंबाय ने?
उम
बै राजाफोरखौसो नामफोरखौनो सोरबाखौ गोसोआव गैलाय लांलालै। जोंनि हारिमुखौ आं सानोलै अबेबा अबेबा जोंनि बै राजाफोरखौ
ए
राजा इरागदावमोननफोरखौनो माने गिदिर गिदिर जोंनि मुसुखा बानायनानै दोनो। माने बिसोरखौबो थाब थाब सिनायथि जागौमोन आरो ने। दाथ' जोंनि राजा इरागदावमोननि बुंनो थांङोब्ला। दैमालु जोहोलाव मोनासो थाबाय जेनेबा सिखोना जोहोलाव बिसोर थाबाय राजा राजा दंना राजा खुंदोंमोनना एरदोंमोनहाबो बिसोरखौबो माने आंनि साननायावबा माने मुसुखाफोर बानायनानै दोननांगौमोन आरोना।
ओम दोननायाथ' दोननांगौमोन।
बेफोरखौथ' बानायनानै दोनाखैै जोंनि गेदेर गोलावफ्रा बेफोरखौबो एसे रायखांबायबानो जायो गुबुनजोंसो सेजाजोबो माथो नै दानोथ' नै जोंनो दा बा कामायखयाव बुंना बुंङो बर'नि होननानै बुंङो ओमफ्राय नै गोदो बर'नि राजा नरखासुर आसो बे माबाखौ औ बानायदोंमोन लुखांदोंमोन होनना बुंङो नंङा होमबा?
ओ
जारिमिन हिसाबै ओमफ्राय दा नायदो गुबुनफ्रासो माथो गासिबो बाहागो लाजोब्बाय। दाथ' बेसेबांबा दावराव दावसि नुयो
उम सानै सा बे बुस्थुआव एकदम सानै साथामसो दंनो। दुनिरा फास्त लुहोजेननाया बेनो।
ओम ओम ओम नरकासुरानो बर'नि नारखो। नारखो राजा।
नारखोनिफ्रायनो नरक
नरखासुर थांबाय दा बे फोरफोरखौनो जोंनाबो जारिमिनफोरखौ बोखांनांगौ आरो आंनि सान लुबैनायाव आरो
आं मिथिनाय बायदि दुइ हाजार दुइ हाजारसो सिगांनो लुनाय जाहैदों बेयो कामाख्या बै आसोल माबया दन्दर।
जारिमिनखौ नायोब्ला बिदिनो जारिमिनावथ' बिदिनो दङो।
बिनि उनाव आरो बेलेग फैनानै बेलेगा साइदआव साइडनिखौ आरो बेलेग लुदेरबावदों आरो।